औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन?
औ नोंथाङा आङो माने मोननैसो आयदानि सायाव माने मोनसे आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नोंथांखौ माने फन खालामनाय जादों जोङो ओ आयदाखौ जेरै ओ आबाद मावनायनि सायाव जोङो आं लानो सानदों आरो नोंथां। जेनेबा जोङो आबाद आबादफोरखौ जोङो माबोरै मावो जोङो मा मा रोखोमनि मावो ओ मावो आरो माबायदि जोङो आबादखौ मावनांगौ बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनो नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ। होमबा आं नोंथांनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै गिबियावनो नोंथां
औ
अ जोंङो ओ माने आबादा माने आबाद माव होनोब्ला जोङो आबादखौ मावथारनांगोन मानोना जोङो आबाद मावब्लासो ओ जों नुनाय मानसि हारिया माने जानायनि माखासे आदारफोरखौ जोङो मोननो हागोन जोङो आबाद मावाब्ला बा जोङो बेबायदि जोंनि जाग्रा मुवाफोरखौ जों आबाद मावोब्ला जोङो जिमान रां खावरि थाब्लाबो मा जागोन जोङो जानाय आदारा जोङो मोननो गोब्राब जागोन बा जोङो मोननाय नङा मानोना जोङो आबादफोरनो मावाब्ला जों रांजों माखौ बायनानै मोनो बिनि थाखायनो जोङो ओ सुबुंफोरनो बा मानसिनो आबाद मावनायाव गोनांथार माने बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावो जोङो जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव जोङो माखासे जानाय आदारफ्रा जोंना ओंखामानो बे ओंखामखौनो जोङो जानानै माने बांसिन थायो बेनि थाखाय जोङो मा नांगोन आबाद जोङो माइ आबादखौ जोङो मावनांगोन नङाब्ला जोङो ओंखाम मोनजानाय बा मोननाया जोंना गोब्राब जागोन आरो जोङो माइ आबादखौ जोङो मादै मावो होनब्ला जोङो मोननै रोखोमै बा मोननै मोननै बोथोराव मावो जोङो दैज्लाङाव खनसे बिनिफ्राय मेसें बोथोराव जोङो खनसे आबादखौ मावो नथाय दैज्लां बोथोराव माबोरै मावो होनब्ला जोङो हाब्रु दै बिदिनो दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हायो बैफोर अखा हादैनि दैजों जोङो हाब्रु खालामनानै जोङो माइ आबादखौ मावो नाथाय जोङो मेसें बोथोराव जोङो नाथाय अखानि हाजों बा मिथिंगायारि बोहैनाय बा मोननाय दैजों जोङो गायनो मोना बा बे दैखौ जों मोननो हाया जोङो माखासे आथिखालावथ' माखासे मानसिफोरा मा खालामो सलार बायदिसिना बाहायना बाहायसै आरो दुब्लि फोथाराव सलारजों दै हासिंनिफ्राय दै बोखांनानै बै दैजोंनो आ मेसें बोथोराव म बायदिसिना माइ आबाद गायनायजों लोगोसे माखासे जेरै जुखाम आरो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो बे औ दैजोंनो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ-औ
नोंथाङा बेनि बागै माबा बुंनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावबो दिनै नोंथाङा बुंनाय बायसा जोङो आथिखालावथ' जोङो दैज्लां बोथोराव जों बर'फोरा मैखोम माइ आबादखौनो मावो नङा होमब्ला माइ आबादखौ नोंथाङा बोरै मावो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा जोङो गिबियावनो जोङो माइखौ जों सोमग्रोनानै जोङो फोनानै लायो मानोना जों खोथिया फोयो नङा होमबा खोथिया फोखांनाय बेनि उनाव जेब्ला नोङो थामजि आरो थामजिबा थामजि दिननि उनाव जोङो बेखौ फुफैनानै जोङो गायनाय जायो आरो जेब्ला नोङो हाखौ नोङो गिबियावनो नोनों हाखौ मोजाङै एवना लानांगोन नङा होमबा गिबियाव जों हाखौ इखौ एवनांगोन जोङो जाय हाखौ जों एवो होनना बुंबा खारायनाय नङा होमबा खारायग्रोगोन खारायनानै उनाव जोङो नैथि खारायनायखौ होननानै जोङो जोङो खोनथाम जोङो खारायखांनायनि उनाव जोङो लास्ट जोङो फोमोननाय होननानै बुङो लास्ट एवनायखौ नङा होमबा बिदि मोजां हा खौ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो बै माइ आबादखौ जोङो गायनाय जायो आरो बे माइ आबादखौ जोङो गुजि दिननि उनाव जों बेखौ जोङो फिथाइ महराव मोनगोन आरो बे फिथाइ महर खौ जोङो ओ आथिखालावथ' जोङो गोबाङानो जोंनि मेचिनजों हायो गोदोथ' जों आखाइजोंनो हायोमोन नङा होमबा बिजों हानानै जोङो लाना फैनानै जोङो फुरा मेचिनजोंनो हाखायो मेचिनानो फिथाइखौबो बुस्रिखायो अखल नोङो फिथाइखौ नोङो दुब्लि फोथाराव नोङो फोराननानै गोरान ख्रां ख्रां फोराननानै नोङो बाख्रियाव सोना दोनहैखाबानो जायो आरो आथिखालाव जोङो बिदि खालामनायखौ नुयो आरो आथिखालाव नोंथाङा बुंनाय बायसा मोननै बोथोरावबो बर'फोरा आबादखौ मावो जेरै माइ आबादखौ थिग बिदिनो जोङो आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों एवनायखौ जों बांसिन नुयो आरो गोदोनिख्रुइ गोदोथ' जोङो नांगोलजोंनो जोङो गोबां मानसियानो एवोमोन हालखौ नङा होमबा आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै माने माइखौ जोङो थाब गायनायखौ नुयो आरो थिग बिदिनो जोङो माइ आबादजों लोगोसे जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो बर'फ आबाद मावो जेरै माइ खायसे खायनैया माइखौ एसे गायो मानोना जोङो नांगौ रोखोमनि अखा मोना जोङो मेसेङाव बेनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय एसे उसुबिदा जायो आरो दायो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो मेसें बोथोराव माखासे खौ गायो होननानै बुंब्ला जेब्ला जोंनि दा दैज्लां बोथोराव गायनाय माइया जेरै हाग्रा मायो बियो नारा जानानै थागोन नङा होमबा नारा होनो ना नोंथां बेखौ औ बे नाराया जेब्ला बेखौ नोङो एवफ्रामनानै नोङो गुलि गुलि एवनो गोनां गैया खननै एवनायनि उनाव नोङो बेसर आबादखौ नोङो फोना होनो हायो आरो मानोना बेसर आबादनो थाखाय एफाग्राम हाया गुद्रि जानो गोनां जाया बे हाखौनो नोङो माइ गायखांनानै हानाय नाराहायावनो नोङो खननै से एनै एवनानै नोङो बेसर आबादखौ नोङो फोनो हायो आरो आरो बेसरखौ थिग बिदिनो जों सबाय ओंख्रिखौ सबाय बिमाखौबो जोङो फोनो हायो आरो लोगोसे जोङो मेसेंनि मेसेंनि आबाद जेरै आलु बिदिनो लाइ लाफा फा लोगोसे खबि दुनदिया मटर मस्ला बेफोरखौ जोङो गायनानै जानो हायो आरो आरो जोङो माखाय जायखौ जोङो जुखाम होननानै बुङो बेखौबो जोङो मेसेङाव बांसिन मावनायखौ नुयो आरो नोंथां जायखौ जोङो नारा हाखांनायनि उनाव दायो बेखौ डिसेम्बर दिसेम्बर बर मानाव बेखौ नभेम्बर डिसेम्बर मानाव फोनाय जायो आरो जायनि बि जायनि फिथाइ फलखौ नोङो एप्रिल मेव नोङो मोनो आरो बिनि फिथाइखौ अब्ला जोङो दिनै गोबां बर'फोरानो जोंनि स्निजि जौखोन्दोआनो दिनै आबाद आबाद मावनानैनो जायो बेनिनो जों बर'फ्रा माइ आबादखौ गाहाय जोंनि आदार हिसाबै जानायखाय जोङो माइ आबादखौ जों गाहाय मावो आरो माने स्निजिबा जौखोन्दोआनो आबादारि जोब जोंनि बर'फोरा औ जोंनि ओनसोलावहाय बिदि आबादखौ मावनायखौ जोङो गोबां नुयो अब्ला नोंथांमोननि साइडावहाय ओइ माइ आबादखौ मा मा माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो मा मा मुंनि माइ आबादखौ?
औ नोंथां जोंनिं जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव। जोङो आबाद माइ आबादनि मा मा माइ आबादखौ मावनाय नुयो होनोब्ला जोङो। बांसिन दैज्लां बोथोराव रनजित मासुरि ओमफ्राय बासमथि दा बेफोरखौ जोङो बांसिन मावनाय नुयो बे मोनथाम माइखौ ओमफ्राय लोगोसे माइब्रा माइ जोसा माइ बेफोरखौ मावो आरो नोंथां ओमफ्राय बेहाय आरो जोङो मेसें बोथोराव होनोब्ला जोङो आसुमाइ ए ओमफफ्राय सि सिभा बिदिनो बुबबानि गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आथिखालनि माने मुं होनाय दङ आरो बे माइखौ जोङो ए बलाफोरनिफ्राय हाथायफोरनिफ्राय जोङो लाबोनानै फोनानै बेखौ गायफैयो आरो मेसें बोथोरावबो
औ
बेबायदि नथां खमथाय औ बे मेसें बोथोराव जोङो बे माइनि माइ आबादनि अनगायैबो जोङो माखासे मैगंफोर जेरै गायो। जुखाम बे तरमुज स गायो बिनि उनाव सबाय सिबिं बेसर माने बैफोरखौबो फैयो जोंनि बे ओनसोलाव मान गोबां मानसिफ्रानो बेखौ फैयो आरो जोङ बे बेसरफोरखौ जोङो माने न'आव न'आवनो जोङो जों फावखौ बाहायनांगौ जायो बेनि थाखाय। फावखौ न'आवनो बाहायनो थाखाय जोङो फोनानै लायो। मानोना बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो हाथाय बाजाराव मोननाय बे थाव गुबैया माने गोबां माने जेबो माने बियो मोजां नङा होनांगोन आरो मानोना माने बे एजाल गोनां बायदिसिना मुवा दाज देरनाय माने गोग्गो नङाैफोरो बिनि थाखाय जोङो हायोब्ला गाव बेबायदिनो जोङो न'आवनो बे रखौ फोनानै थावखौ फेरना लानानै जोङो जायोब्ला माने
औ
जोंनि देहायाव माने गोबां मुलाम्फा जागोन एबा जोङो माने देहायाव खहा लाबोनाय नङा आरो जेबो जों बेफोरबायदि जायोब्ला बेनिखायनो हायोब्ला जोङो फोनानै लानांगौ
औ
औ
औ नोंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो जेनेा जों आथिखालाव गोबां आबादारिफोरानो गावब गाव नांगौ जखानि आबादफोरखौ मावनानै जायो नङा होमबा बेसर आबादखौ फोनाया जोङो साफ्रोमबो मानसियानो फैयो बेखौ जोङो गोबां थाव मोननानै जोङो बेखौ जोङो गाव गावनि अर्गेनिक थावखौ नोङो बानायनानै फेरेनानै नोङो जानो हायो नङा होमबा। नों जायफोर नों बायहेरनिफ्राय फैनाय साप्लाइखौ नोङो बांद्राय जायोबा जोंनि देहायाव मानोना गोबां बेहाय ओ गोबां माने माने फिथाइफोरनिफ्रायबो गोबां बेगरफोरनिफ्रायबो जों थावखौ दिहुननाय जायो मानोना बेयाव मिक्सार जायो जेनेबा गुबुनफोरनियाव नाथाय जोंनियाबा बेसरनिबा बेसरनि बा सिबिंनिबा सिबिंनि बिदिनो जोंनिया मोनसेल' जायो आरो जायनि थाखाय जोङो जोंनि जानाय आदाराव जेबो खहा जाया आरो जुदि जोङो गावनो बानायनानै जायोब्ला आरो। औ नंगौ नोंथांमोननियाबो सैथो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बिदिनो आबाद मावोजों लोगोसे जोङो सबायखौबो नङा होमबा गाव गायनि न'खराव जानो थाखायबो जायफोरा गोबां हा थायो बिथांमोना ओ गावसोरनि नांगौनिख्रुइ बारा थायोब्ला बिथांमोनहा फाननाबो नोङो रां खामायनो हायो नङा होमबा बिदिनो जों आ खौ जों जानायनि थाखायल' नङा बर'फोरा फाननो थाखायबो बिदिनो जोङो आबादखौ जोङो मावनायखौ जों गोबां नुयो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
थ' जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।